हेलौ औ खोनादोंना? औ खोनाबाय औ उ
आसाम दं दालाय?
दा नै न खाना जिरायनानै
बोथोरफ्रा बोरै नोंसिनिथिं? आंबो दं ओरैनो उ जिराय आंबो नखाथियावनो दं जिरायनानै ।
ए ए उ । बोथोरफ्राथ बारा थिग नङाना? नोंसोरथिं माबायदि बोथोरा?
बोथोरा दिनै जोंथिं सानदुंआ गैया मोलेले जादों अखा हागोन बायदि जादों ।
ए जोंथिंबो बिदिनो जादों नै दा अखायानो हाबावगोनसो नामाथाय ।
औ ।
बोथोरानो मोजां जायाखै माने स्रां स्रां आराम सनदुं दुंवाखै आरो । थान्दा आरो बोथोराबो बारा गरम नङा । हादों दिनि मोनायावबो । दहाय सोरां सोरां सिबा । बिराद आदोंना । आंथ बाराथाल मोनसै उन्दु ने गोदो गोदो उन्दुबायना हो औ ।
मैया थाब उन्दुनाय जादों हो उ उ । थाब उन्दुनाय जादों फाथत्ता मोनाखै आङो ।
ए ओरैनोथ' जि रिंगासोआवसो उन्दुनाय जादों आंबो जानायालाय होमबाबो बे अखा टाइमाव गोदो गोदो उन्दुनाय जाबाय ना थाल मोनासै बिदिनो नै रिंगासिमनिफ्रायसो हाखादों खोमादां अखाया
औ हादोंना‌ बिदिनो‌ थाइम थायो।
उम आ बांद्राय थाब हायाखै आरो ना जोंनिथिंजाय ए नै रिंगासो दा हादों माने
उम
रिंगा थामजि मिनिट आव आं बायरायाव ओंखारदोंमोन नालाय
ओं
थाल मोनस्लाबासै आं दिनै मोनायाव उम
दाथ' मोब्लिबबो गैया जाहैबाय कारेन्टबो
खारेनबो गैया। हाबाथाय थानो नागिरा
ओं ओं अखा हाबा बे दस्राफोराव गाज्रि जानाय मानाय दंफां बायनाय मानाय थायो नालाय थाखायनो थाब सफैया लाइन आ थाब हरा आरो ना
ओं बायसिनला बायनानै थायोना
हा
बहायबा बिफांफोर बायसिनला थायोना बारजों ओंखायनो नागिरगोन सोरबा सोरबा
ओं औ औ औ बेखौ नायगोराबा डाइरेक्ट खारेन हरजाया नालाय
औ डायरेक्ट बाबायो बास जायोना माबायाव ट्रेन्सफमायाव बेयावनो दिगदार जायो।
जोंनाबो मैया गार
ए ओरैनो ओंखामफोर जाखांबाय नामा नोंसिना?
जाथवााखै जोंहा। ओरैनो दाइन रिंगायावसो जानाय जायो बांसिन औ।
दाइन रिंगायाव ना?
औ।
जोंनाबो जाथ'वाखै नै। दा सान्दै। दा आरो दा जासिगोन बिदिनो स्नि रिंगा थामजिनै मिनिट जाबायना दाइ रिंगासोआव जानाय जासिगोनो आरो जोंनाबो।
दुब्लिनिबो
जोंहाबो जोंहाबो हालेवहैदों माइ गाय हैगोनना दिनै दसे
जोंना दा दा हा?
दसे गायनो नागिरदों जोंहाबो दिनै।
ए दिनै फुनोसो नागिरदों जोंहा माने मैयाबो फुदों आरो ओमफ्राय दिनैबो फु फुगोन आरो। ओमफ्राय गाबोननिफ्रायसो गायनाय जागोन दिनै गैया जोंना गायनोनो मोनासै माबा हालेवनोनो मोनासै। माने माबाना मोनायाव अखाया हाबायना ओमफ्राय दैयानो गिदिरद्राय जादों आरो ना दहाय हा नालाय।
ओरैनो हाजिरा होयो नामा ना न'आवनो गायो औ हाजिरा होयोना न'आवनो गायो? औ।
माने गायनाया न'निबो गायो ओमफ्राय हाजिरा लादेरो आरो ना। हाजिरा सासे सानै बिदिनो लादेरलाबायनानै गायो।
न'नियाबो आइ गायफाबाय जोंना जोंहाथ' थ आइ हारसिंल' दंनालाय न' नखरनिया हिनजाव मानसिया।
औ। गायफाबाय ओमफ्राय हाजो। हाजिरा सासे सानै लाफानानै गायबाय आरो एखमबा सासे एखमबा सानै लाफानानै। गायबाय खनसेनो बांद्राय बुरजा बुरजा गायनाय जाया नालाय हो।
सानसेयाव ओरैनो नोंसिनि थिं खै बिगासो हायो।
ओरैनो बिगायाथ' मानसि बुरजा लाबाथ' बुरजा हायो ओमफ्राय
औ।
जना बिदिनो माबाब नालाय।
एखमबा सासे एखमबा सानैल' माबा गायनाय जायो नालाय ओमफ्राय ओंखायनो। मोनलाय लांआ आं बिखौ बेसे बुरजा हायोथाय।
ओ। खामलाया बेसेबां लायनोससै।
खामलायाथ' बिदिनो देग्लाय थामजौ जाबाय नामाथाय एसेमोनबो थामजौआनो।
औ।
ओमफ्राय थां। मोज फुनाया न'नि गोजा फुदों आरो।
औ।
थिंथ' ओरै जोंनि खाथियाव ओरैजाय सानजाजों आरोना ज साइदआव माबा जाबावबाय थामजौ बाजि जाबाव
बारायबाय थायुलै बोरै बोरै बारायु।
औ ओमफ्राय जोंहा गरिबफोरा उम खामला सोनानै गायनां ओ उसुबिदा जायोना ओमफ्राय।
औ। सोरनावबा बार सोरनावबा खम सोरनाव बा मा माहाजोनफोरनाव बारा जानोसै ओरै जोंथिं लुगैसै दामाबो बिस्राबो।
औ औ ओमफ्राय ओरै जोंहा गरियबफ्रा न'बो गायजोब नों हाया खामला लाना बाबो ओरै फैसानि रांनि एसे उसुबिदा जानोसै ना।
बिदि जायो जों नाबो बिदिनो ओरै जोंनि सायदाव दा थांजोबनानै दङ फाला बदल हाजिरा गायलायग्रा फोरना आरो ना खामला गायलायग्राफोरनिया थामजौआनो दं ओमफ्राय ओरै सानजा फाराजों खिन्थु बिसोरनाथ' गावसोर गायाना डायरेक्ट खामलाजों होजोबो माहाजोन गोजा। दा बिसिनाव थामजौ बाजि जाना दं आरो देग्लाय निफ्राय
औ बाराबाथाय फैनो नागिरा ना
हो?
बाराबाथाय फैनो नागिराना होनदां
औ औ बिसिनाव बारायाव गायहैदावस नालय ओमफाय ओरै
औ माबानोसै फैनो नागिरला औ औ उम बिस्रानोबा एथ' होदों होननाय जानस सै
औ औ
बेथ' एथ' बेनावसो
औ
उम ओरैनो हाजिरा सोनो नागिरदों नामा नोंस्रा?
हो?
दिनैबो सोगोन हाजिरा नोंस्रा दिनैनिफ्राय?
दिनै दिनैबो सोनाय नङा माने मैया आदा बेला फैदों बे खामलाया माने खामलायाबो मालाय नङा आरोना आब'आनो फुफैदों ओमफ्राय फुङाव थ' सोलाबा नालाय फुङाव फरायसालियाव माने ओंखाम स संहैनांगौ ना फरायसालियाव ओंखाम सङो नालाय गामियावनो फ्राय
दा बेलासियाव फुफैगोन आरोना मैयाबो बेलासियाव फुफैबाय ओमफ्राय दिनैबो दा बेलासियाव फुफैगोन आरो
नोंसिनि आया ओंखाम सङो आरोना होमबा स्कुलाव ना
ओहो आइ सङा माबासो आब' ओम ओम माने बे आब'आ दा फुङाव ओंखाम संहैनानै बेलासियावसो माबागोन आरो फैनो मोनगोन आरो
ओ ओरैनो बेसेबांसो मोनो बेथनफ्रालाय
हो
ओंखाम संनायनिया ओंखाम संनायनियाथ
औ ओंथाय संनाय ना
बारा माबा एखे दाम एखे रां हाबागोनदांलै एखमबा एसे खम एखनबा एसे बारा हाबोगोनदां बिदिनो सिगाङाव मासाव बिदिनो दानसे सेयाव बिदिनो सेेरोजा हाबनाय खोनादोंमोन आं आरोना ओमफ्राय दा माबायदि हाबोथाय दाथ' आं सोंनाय जायाखै आरो बिदिनो दान मोनथाम मोनब्रैसो सिगाङाव सेेरोजा हाबनाय खोनादोंमोन आङो माने हाबो होनाय खोनादोंमोन आरोना दा माबायदि हाबोथाय मा रोखोम हाबो मोनथिया आरोदा
दाथ' मोजांदांना नों मानसिफ्रा
हा
स्कुलफ्राथ मोजां जोबदांना नोंसोरथिं आरामनो
मोजाङाथ मोजाङानो बारा गाज्रिद्राय नङा आरोना एसे मोजां बांद्रायबो एथ मोजांद्रायबो नङा आरो ह'थथे एसे बारा मोजांद्रायबो नङा बारा गाज्रिद्रायबो नङा गेजेरावनो हा ओम खोनाया मा होनदों
हेलौ खोनादों
नै दासो खोनाफिनदों नै
औ थावारानो थांलाय फैलाय जादों ना
औ औ।
बा नोंबो औ नोंबो थांगोन आरो ना होमबाना दा दुब्लियाव।
दा दुब्लियाव आंना मोनसे गाव थांनांगौ दंमोन। ओमफ्रायो दा बेवहाय थां मोनसेयाव थांनांगौ दंमोन नालाय दा बेयाव थांनांगौ थांनाङा
आ
आ ओं खाम जाखांनानै उनाव खबर लाहरनानै थांनांगौबा थांनोसै ओमफ्राय खबर लाहरनानै जुदि थांनाङाबा दुब्लियाव थांनोसै आरो। माने बायजोआव थांनाङाबा आरो ना बायजो थाङाबा ननि खामानियाव मावनोसै ननि दुब्लियाव। बायजोआव थांनांगौबा थांनोसै आरोना। आदसा।
लेंहराबा थांथनांला होननाय जाबाय ना।
औ। दे होनबा दे बिदिबा ना। दोनथनोसै। खोनाबायना?
औ खोनाबाय नोंथां।
दे होमबा दे।
औ दे।